औ नोंथां खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
ए नोंथांनो ओ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने ओ मोनसे टपिक एबा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांनो फन हरनाय जादोंमोन। नोंथाङा सम होनो हागोन ना? औ हागो माने जों दायो अब्ला जोंनि बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्राय आरो दा स समाव ओ माबोरै मैगं थाइगंफोरखौ बुथुमनानै जायोमोन माबायदि जायोमोन आरो मा मा मैगं मोनोमोन ओ बेफोरनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायथिनानै होनो हाग्रोगोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन ओ नोंथां जों दिनैसिम नुनो मोनो नोंथां जेरै गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जे जोंनाखि मैगं थाइगं हाग्रा बारिनिफ्राय बा न'आव गायनानै फोनानै जानाय बेफोरो दिनैसिमबो सलियो नङा होमबा नोंथां? जेरै गोदो हाग्रा बारिनि मैगं होनना बुङोब्ला गोबां जेरै खांख्रिं खर'ला बेफोरखौ जों हाग्रा बारियाव मोनो आरो बेफोरखौ जों न'आवबो गायो नङा होमबा थां आरो लोगोसे जोङो गोबां हाग्रायाव बेन्दों बेनला दङ जेखौ जों मुंखौ मिथिजोबा। जेरै ओ गोबां मुसुखाफोर होननाय दङ मुसुखा मैगं। आरो हाग्रानिया आरो नोंथां हाग्रायाव मोननाया जायखौ जों न'आव गाया बेखौहाय मुसुखाखौ बे हारसि यैनो हाग्रा बारिफ्राव रज'लाबायो अबबा ख'नाफोराव।
ओ बेफोरबायदिखौ जों मोननो थाङो जोंनि ओनसोलाव दाबो आरो जेनाखि जिंखा फोरला आरो गरसि मथर आरो माने बेफोर बेन्दोंनि माबायाव फैबाय आरो नोंथां मानलाग्रा।
औ नंगौ नोंथां।
जिंखा आरो गोबां दंबावो जोगोनाद खुमब्रा लाव आरो ओ थाइबें खुमब्रा बेफोरखौ जोङो गोबां दासिमबो दङ आरो मानलाग्रानि बिथोराव आरो मान लाग्रानि अनगा गुबुन गोबां दं जों जायखौ न'आवहाय आबाद खालामनानै जायो जेरै फान्थाव आलु आरो बिदिनो दङ गोबां नोंथांमोननि मुंखौ बुंखजोबला आङो जेरै जोङो आं मोनसे मोनसे मैगंनि माव माने आं नोंथांजों सावरायसै जेरै हमना लादो जों माबा खांख्रिं खर'ला मोनसे सिन थिखायना नोंथाङा औ बेखौ जोङो ओरैबायदि जाय जोंनि ओनसोलाव नोंथां माने मा गोबां माबाजों जानो हायो जोङो मखौ जा दं ओ आदबफोर दङ जेरै जोङो खांख्रिं खलाखौ जोङो फिसा फिसा हानानैबो गोबा गोबा हानानै जों एवनानैबो जायो। आरो लोगोसे बेखौ जोङो ओ दैजों रुनानै गुरै खालामनानै जों बेखौ संख्रि बानलु होनानै जों बाथोन सिफ्लेनानै जायो नङा होमबा नोंथां? आरो जों बेख बेखौहाय ओ आलु बा गुबुन गुबुन जे बेदरफोरजोंबो जों एवनानै जानाय जायो बेदर नाफोरजों आरो आलुफोरजों लाब्रा जानाय जायो।
नोंगौ।
नो गुबुन मैगंफोराबो जेरै ओ जोगोनार जोगोनार होनना बुङोब्ला जोङो बयबो मोनथिखायो रावबो मोनथि गैया जोगोनारखौ। बेफोर गोदोनिफ्रायनो सलिबो थानाय मोनसे मैगं जाग्रा ओ बेखौ जों ओरैबायदि जोयो बेनाथ बुंनो थाङोबा गासैबो पार्टानो जाजाजोबो नङा होमबा? मोदोमनि गासैबो पार्टनो जेरै बिनि बिगुरखौबो जोङो लेबखांनानै जों बेखौहाय ओ फिसा फिसा हाब फ्लेनानै जों बेखौहाय एवना जायो थावजों आरो बेनि जेनाख बि मोदोम बेखौबो जोङो ओ ओंख्रि जायो जेरै ना दाउ बेदर आरो गाव गोजाबो जाजायो आरो आरो बेब बेनि जेनाखि बेगर बेखौ जोङो सानदुंवाव फोराननानै गोरान खालामनानै जायो आरो बेखौ बिनि जेनाखि बे-बे-बेगरनि जेनाखि माबा टेस्ट बे जोबोद गोथाव मिलौलायो नमा नोंथां? आरो बे जोगोनार जेनाखि माबानि बिफांनि जेनाखि माबा बि-बिफां बा बेन्दों बेखौबो जों जायो गोरान एवनानै थावजों आरो सोरबा सोरबा दै एसे एसे सारसि थानि एवबो आरो बेखौ जों आलुफोरजोंबो लाब्रा जाजायो नङा होमबा नोंथां? थिग बिदिनो गुबुन गुबुन जेनाखि मैगंफोर बेफोरखौ जों ओ बेफोरबायदिनो माबा होनो हायो आरो जेरै ओ थाइबें थाइबेंखौबो जोङो ओ गोथाङै माबानानै ओ गो गोथाङैनो जोङो माबानानै हानानै साखा साखा होनानै जोंङो खाजि लगायना जानो हायो। लोगोसे बेनि जेनाखि बिलाइ माबा बेन्दों बेखोबो जोङो ओ मा होनो बेखौ बेन्दोखौ जोंङो अनला बा एंखुर ओंख्रियाव बिनि बिलाइखौ जोङो ओ हानानै होन होनो हायो। एसे खाल-खाले खाले बा एसे गोखा जायो। आरो बेनि थाखायनो बे गोखानि थाख ओंखायनो बि अनला बा एंखुर ओंख्रियाव माने ओ गोरोबो आरो बिनि माबाया कम्बिनेसना। माने मि-मिलौनाय जायो आरो नोंथां नङा होमबा? लाइक नारजि बायदि मोनो जेरै जोंना एंखुर ओंख्रिफ्राव नारजि एसे होफायो अनलाफ्राव सारस्रिनानै नारजि गोरानफोरखौ औ नोंथां बिदि बिदिनो जोंनि ओनसो ओनसोलावहाय गोबां जायो आरो नोंथां दा गोदो गोदायनिफ्राय मोनबोनाय हाग्रायाव मोननाय होमबावथ जोङो ट्राइबेल हिसाबै जोङो हाग्रानि फ्रायनो खाङै खाङै मेगंखो जायोमोन गोद गोदोनि दिनाव नङा होमबा नफ्रावबो गायबावोन जोङो माने बायनाय होननाय बुस्थुआनो जोंनाव गैयामोन बे समावहाय बांसिन गोबाङानो जेरै जोङो ना बेदरबाबो जोङो मैहुर खालामनानै जायो हाग्रा बंग्रायाव बेदरफोरखौबो नाफोरखौबो जोङो दैयाव लायनानैनो जायो आरो लोगोसे जेनाखि मैगं थाइगं बेखौबो जोङो हाग्रा बारिनिफ्रायनो खानानै लाब बोयो माखासेखौ जों एसे एनै नवाव गायोमोन जोलैफोर दोननानै बे समावथ जों जुलिबो बायोना नोंथां जेनाखि जों जुदि माबाफोर जायोबा खांख्रिखलाफोर जायोबा जों बिनि बेगरखौ गोमोनखौनो जोङो ओ माबायो आरो माबानिफ्राय बेखौनो दोननानै जों जावैयो नङा होमबा नोंथां? दा नोंथाङाबो नोंसिनि ओनसोलफोराव ओ मा मा मैगं मोनो गोदोनिफ्राय लाना दिनैसिमाव आरो बेफोरखौ माबोरै जायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे आंनो नोंथाङा स' माबानो खिन्थान होदों ओनथां
जागोन जागोन नोंथां ओ बेबायदिनो नोंथाङा जेरै ओ फोरमायलांदों गुबुन गुबुन हाग्रानि मैगं हाग्रानि बेन्दों बेबायदिनो जोंनिथिं जायबो जायो आरो जेरै ओ हाग्राफोराव मोननो मोनो जेरै ओ खिफि बेदों बे ओ खिफि बेदोंखौ एरैबायदि जायो जोंनिथिं माने ओ आलु गोरलै गोरलै गोबा गोबा हानानै माने बेजों ओ खिफि बेन्दोंजों आलुजों फ्राय एवनानै जायो आरो नै दा सोलिफु मुगायाव आरो ओमफ्राय ओ गोदो गोदो गोदायनि आबै आ आबौमोननि खोन्थालांनाय बायदिब्ला माने माखासे देहा दुरबल जानाय एबा लोमजानाय लोमज्राज्रो मोननाय नै बैफोर हाग्रानि खिफि खिफि बेन्दों बायदिखौ जायोब्ला माने देहाया स्रां मोनो एबा गोरा जायो होननानै माने मिथिनो मोनबोदों आरो नोंथां ना आरो बेबायदिनो माखासे हाग्रा एबा ओ बबेबा हाजो दखरसे दङब्ला नैबेफोरावहाय जेरै ओ खेरादाफिनि ओमफ्राय खाथिनि बारि एबा दुब्लिफोरावहाय जेरै माना मुनि नै बेफोर मैगंखौहाय माने जोंनिथिंजायबो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो माने जा बोनायखौ नुनो मोन्दों आरो ओमफफ्राय एसेग्राब माने दाथ' इमान हाग्रा बंग्राबो गैला माने बारि बागानफ्राबो ख खम जालांबाय माने बेफोरनि थाखाय बै गोदोहाय जि हाग्रानि मैगं बुथुमनानै मोनोमोन नाथाय आथिखाल मुगायाव ओ बेफोरबायदिखौ गोबां गोबाङै माने खम ओ मोननायखौ नु नुसै आरो नोंथां औ औ आरो माखासे आरो नै दा जुग सोलायनायजों लोगोसे माने बे सबाय बिमा जायखौ बुङोना नै नोंथां औ नै बेफोरखौ माने माखासे ओ रांखान्थि थि नि थाखायबो ओ गोबां मानसिफोरा आजिखालि ओ जायहा बारि एबा हा दङ बिथांमोना ओ से बिघा नङाब्ला नै बिघा सोरबा बा बिघा जि बिघाफोर गायनानैहाय माने बे बेफोरखौहाय ओ खाथिनि द'खान बाजार फ्राव माने गावनि न'खरखौ खुंलांनो थाखाय बेफोरखौबो ओ रांखावरि आरजिनो थाखाय माने दानि सोलिफु मुगायाव जोंनि बर' लाइमोनफोरखौबो माने बेफोरनि फारसे आग,, आगान सुरनायखौ नुबोदों आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो
माने सानना नायोब्ला जोंहा,, जोबोद मोजां माने जानाय लोंनायजोंल' नङा माने बेफोर जेनाखि,, जोगोनार होन,,,, आलु होन माने बेफोरखौ गावनि न'खर,, न'खर खुंनायनि थाखाय एबा गावनि जिउआव माबा मोनसे थांनानै,, थानायनि थाखाय राहा लामा ओ बेफोरनि फारसेबो नोजोर बोनानै सासे सानै लोगो नांनानै माने बेफोरबायदि बिजनेस लामाजों आगान सुरोब्ला माने जोंनि बर' लाइमोन फोराबो माने जौगालांगोन बायदि नुहरो ना नोंथां औ-औ औ-औ आरो बेजोंनो जोंनि समाजाबो डेभ्लप एबा जौगानायाव फैगोनखौ नुहुरो आरो
नंगौ नोंथां नोंगौ थारैनो सैथो नोंथांनि बुंनाया
नंगौ बेबायदिनो जोंनि बर' हारिया माने बर' मोनसे हुदा दं माने गोदोनिफ्रायनो मैहुर खालामनानै जाबोनाय नोंथाङा दहाय एसे फोरमायलांदोंमोन ओ बेबायदिनो जोंनि थिंजायबो माने मैहुर खालामनानै जाबोदों जेरै फ्राय नोंथाङा दहाय बुंलांदोंमोन माने फ्राय जोंनि बर' समाजाव माने थाखा फैसा गैखायामोन नालाय
नंगौ नोंथां नंगौ
गासैखौबो माने जा मोनो बारि बागानाव मोननाय हयथ' खाथिनि हाग्राफोराव मोननाय बेफोरनिफ्रायनो माने जाग्रा लोंग्रा खायद'फोरखौ माने बुथुमनानै जायोमोन आरो नों थां जेरै खा थियाव ओ बिलोफोर थायोब्ला एबा दैसाफोर थायोब्ला जेरै ना खांख्राइ बेबायदिनो साम'फोरखौ बुथुमनानै बेजोंनो ओ जानानै ओ गावनि न'खरखौ खुंबोदोंमोन आरो नों थां बेबायदिनो ओ जोंनि जानाय लोंनाया ओ दासिमाव एसेग्रााब मोनाब्लाबो ओ समनि गेजेराव बेफोरखौ ओ जाबोनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां औ-औ अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय नामा नोंथां
औ नोंथां औ समाबो जाबाय दा नोंथांजों सावरायनानै आंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांमोननि ओनसोलनि जेखि माखासे जानाय लोंनाय मैगं-थाइगंनि बागै एसे बुंहरनायनि थाखाय बेफोरखौ आं मिथिनो मोनबाय दा नोंथांखौ गोजोन्नाय जासोबबाय आं नोंथांनो बिनि
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय थाबाय नोंथां औ जागोन दे नोंथां